औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ थारैनो खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा माबोरै दङ?
ओ आंङो मोजांङैनो दोंङो नोंथां।
औ बिदिनो आं नोंथांखौ दिनै फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि ओ बर सुबुंफोरा गोदोहाय नाथाय आइजें आइलाखौ माबोरै बाहायोमोन एबा माबोरै बानायोमोन नाथाय जों दानि मु दानि मुगायावहाय बिगियान जौगानायजों लोगोसे माबायदि ओ बेफोर आइजें आलाखौ माबायदि सोलायबोनो हमदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नाय जादों नोंथां नोंथाङा आंनो समखौ होनो हागोन ना, औ औ नंगौ नोंथां जोंना बिदिनो गोदोहाय आइजें जोंनि आइजें आइलाफोरखौ एबा नांनाय ओ ओ आइजें आइलाफोरखौ जोंङो बांसिनानो औवानिफ्राय बानायनायमोन होननानै जोंङो मोनथिना मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
एबा जोंना जेरैहाय सानद्रै दाला, बिदिनो जेखाइ खबाइ बेजों लोगोसे जोंना बायदिसिना औ। जोंना जग्रा बेन्सफोराबो जोंना गोदोहाय औवानिसो गायनाय जायोमोन एबा जोंनि उन्दुग्रा बैसां बेफोरखौबो जोंङो बां बांसिन औवानिनो बानायनाय जायोमोन होननानै जोंङो मिथिना मोनो।
औ औ।
बिदिनो जोंना ओ गोबां गोदोनि बर' ओ आबै आबौमोनाहाय जोंना औवाखौ दाननानैहाय बेखो खौ फिसा फिसा आरुं महराव जिरनानैहाय जोंना दाला हेबनोबा दालानि दालायाव माबायदि आरुं नांगौ बेखौहाय जोंना जिरनानैहाय दालाखौ हेबनाय जायोमोन। आरो बे दालाखौ जोंहा नआव बाहायनायजों लोगोसे गुबुन हेबनो रोङैफोरनोबो जोंहा फानहरनाय जायोमोन एबा हेबनो सम गैयै सुबुंआ बे दा ला सान्द्रिखौ जोंना बाय नानै लांङोमोन।
औ औ।
बिदिनो जोंना जेखाइ खबाइनि बेलायावबो बिदिनो नआवनो औवा दाननानैहाय नआवनो हेबोमोन बिदिनो जोंङो ओ बर आब बर आबौमोनखौ जोंङो गोबां एबा जौ बिदिनो गासिबो न खरावनो एबा गासैबो सुबुंखौनो जोंङो हेबनो रोंनायखौ जोंङो मोनथिना मोनोमोन नाथाय जोंनि दानि बर सुबुंफोराहाय बिदि हेबनो सोलोंला एबा। सम गैयैनि जाउनाव बेफोरखौ जोंङो रोंनानै मोनला एबा जोंना सोलोंग्राबो सुबुं गैला होननानै जोंङो साननानै लायो आरो
नंगौ नोंथां।
बेफोर ओ जेनेबा जोंना जेखाइ हेबनो गोनांब्ला साननै सानथाम नांगौ, बे खौ जोंना दानिया बायनानै सोलाबनानैहाय नाफोरखौ बुगुरनाय जायो। बिदिनो जोंना औ गोदोनि आरो दानि मुगाया आइजें आयलानि बिथिङावबो जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय जोंहा दाला होननानै बुङोब्ला दानि मु गायाव जोङो प्लास्टिकनि दालायावबो माइरं जा एबा माइ जावनायखौ जोङो नुना मो जोङो जे औ। जेखाइ बिथिङावबो जोङो दानि मुगायावहाय बिदिनो जोंना गुनानि बिदिनो गुनानि हेबनाय जालि खौसो जोंना जेखाय महर होयो होननानै जोङो ससियेल मिडिया बायदिनि गेजेराव बिसोर जों दानि मु बेयाव गोबां नुनो मोनो आरो दानि औ बिदिनो जोंना औवानि सिफायफोरखौ दाना बारा हेबनो रोङा बेनि जाउनावनो जोंहा बे बेखौनो बायना लाबोनानै गुरनाय जासै औ आरो जोंना बैसां होनोब्लाबो गोदोनि मुं गा बेवहाय जोंना बिदिनो औवाखौ हा दानना लायनानैहाय बेखौ खुन्थानि थाखाय हास'नानै आरो बे औवाजोंनो जोंहा मान्दालि बिदिनो गेजेरनि खुन्थाखौ होनानैहाय जोंहा बेयाव बेखौ बेरा हेबनानैहाय जोंनि दुग्रा बैसांखौ बाहनाय लायोमोन बेजों लोगोसे जोंना दरजा दरजा हेबनाय बिदिनो गोबां औवानिफ्रायनो गोबां बा बानायनाय जों नुनो मोना नाथाय जोंहा दानि मुगायाव दर्जा होनोब्ला अब्लाबो जोङो डाइरेक्ट बाखनानै जों माबेबा प्लाइ बरर्डनि बानायसै सोरबाया आंनि बायदिसिना बानायनायखौ जोङो दानि मुगायाव नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
बिथाङाबो बिदिनो आइजें आइलानि सोमोन्दै मा मिथिगौ आंनो एसे फोरमायना हो होनो हागोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांनो आङो आइजें आयलानि सोमोन्दै फोरमायना होनोसैनो नोंथां ओ जोङो आइजें आयला होनोब्लाथ' गोबां बेबायदिनो मुवा बेसादफोरखौनो बुङो नङा होनबानो नोंथां जेरैहाय जोङो गोदो आरो दानि जुगावहाय आइजें आइलाफोरखौ बाहायोमोन बेनि बागै आं नों थांनो फंनैसो फोरमायना होनोसै नोंथां जेरैहाय जोङो गोदो गोदायहाय जोंनिया आइजें आइला होनोब्ला जोङो बांसिनानो औवाजों बानायनाय बा जोङो दंफांजों बानायनाय मुवाखौ नुनो मोनोमोन आरो नों नोंथां जेरैहाय जोङो औवाजोंनो जेरैहाय गावसोरनि न'फोराव नांगौ जानाय माखासे जिनिस फौरखौहाय बिसोरो औवाजोंनो हाय बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन हा मोनोमोन आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो न' बानायनो थाखायबो जोंनो गिबियावनो औवाखौनो नांगोन औवाखौ जोङो गायनानैहाय बेनि औवानिनो उखुम बा सायला होनानैहाय बेयाव जोङो बेबायदिनो जेरै थोरि हाग्रा बा जोङो फुख्रि बिलाइ बायदिसिनाखौ होनानैसो गोदो गोदाय बेबायदिनो औवाजोंनो न'खौ बानायोमोन आरोना नोंथां दानि मुगायावसो जोङो तिं बा काठ बा जोङो इथा बायदिसिनानि जोंनिया दानि जुगावहाय बेबायदि नुनो न'खौ बानायबाय नाथाय जोङो गोदो गोदायनिखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै बेबायदिनो औवाजोंनो गासैबो मुवा बा जिनिस फोरखौहाय बानायजोबोमोन आरोहाय आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंनो उन्दुनो थाखायबो गोदो गोदाय बेबायदिनो दंफांनि बा कातनि बैसां बानायामोन आरोना जेरैहाय जोङो औवाखौनो गायनानैहाय बेयाव औवानिनो उन्दुग्रा बैसां बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोन आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो जनो थाखायबो औवा जोंनो ओ जग्रा बैसां बानायोमोन बा बेबायदिनोहाय बर'नि बिदिनो जेरैहाय दोरोङारि ना गुरनायाव बाहायग्रा जेखाइ खबाइ बा ओ माइरं फोर जावनायाव बाहायनाय बेबायदिनो दाला सान्द्रि बेफोरखौबो गोदो गोदाय जोंङो बांसिनखौनो औवाफोरजों बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनोम मोनोमोन आरोना नोंथां। दा गोदो गोदायहाय जोंङो ओंखाम ओंख्रि संनाय बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबांखौनो हानि दो दोख्ला बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंङो ओंख्रि संनो थाखाय जोंङो हानिनो बानायनाय साराय बा जोंङो दो बेफोराव सङोमोन ओंखामफोरखौ जोंङो दोआवनो सङोमोन बा दैफोर लायनो थाखायबो जोंनो माखासे बेबायदि बिदिनो दोफोराव लायनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो ना नों थां बेनि अनगायैबो जोंनिया जेरै दंफांजोंनो ओ गोबां मुवा बेसाद खौबो जोंङो गोदोहाय बानायोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो माखासे माहाजोन सुबुंफोरा हाय गोजान गोजान गोजान लामा दावबायनो थाखाय बा गोजान गोजानाव जेरै बेफार फालांगि खालामहैनो थाखाय दंफांजोंनो बानायनानै लायोमोन आरो मोनसे जेरै मोसौ गारि होनो। बेखौहाय जोंङो दंफां जोंनो बानायोमोन बेयाव जोंनो मोसौ हालुवा मानै जोंङो गोदो गोदायथ' जोंना गोबांङानो मैसो बाथोन बा मैसो फिसियोमोन। बे मैसोफोरखौ लानानैनो जेरै दंफांजोंनो काट बानायनानै बाद कात दननानैहाय बेखौ ओ बैसां बा जेरै बानायोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय गोदो गोदाय ओ औवाजों बा दंफांजोंनो माखासे मुवा बेसादखौ बानायनानै गावनि जिउ दानाय बा जिउ संसाराव सामलायबा ओ सामलायबोदोंमोन आरोना नोंथां। नाथाय जोंङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला बेफोर माखासे मुवाफोरखौहाय गोमालांनायखौ जोंङो नुनो मोनजोब्बाय आरोना नोंथां जेरैहाय गोदो गोदाय मोसौ गारि दंमोन नाथाय जोंङो दानि मुगायाव बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना दानि मुगायाव बेवहाय गोबां गारि मथर ओंखारोबबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोंङो दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला बा जोंङो नुनो मोनोदि गोबांखौनो जोंङो जेरै बेबायदिनो गारि मथर बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनसै आरोना जेरैहाय ससे लामा दावबायनो थांब्लानो जोंङो गारि मथरजोंसो दावबायहैनायखौ नुसै आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया दानि मुगायाव ओ संनाय खावनायनि बेलायावबो नायनो थाङोब्ला जेरैहाय जोंनिया दा ओ जेरै ओंखाम संनो थाखाय जोंनि थौ बा गेस ओंखारबाय कुखार ओंखारबाय बा जोंङो जानो थाखाय थाखायहाय थोरसि ओंखारबाय गोदो गोदायथ' जोंनिया बेबायदि थोरसिबो गैयामोन होननानै जोंङो खोनाबोनो मोनबोदोंमोन आरोना नोंथां जेरै जोंना मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय थालिर बिलाइ बा दंफां बिलाइ बेफोरबायदि बिलाइ फोरावसो जोंना संना जायो मोननो आरोना नोंथां गोदो गोदाय नाथाय जोंङो दा दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंनिया गोबांखौनो दा जोंङो बेबायदि थालिर बिलाइ बा दंफां बिलाइयाव जानायखौ जोंङो नुनो मोनला। मानो होनोबा जोंनिया दा आथिखाल मुगायाव बिगियाननि मुगा जाबाय नङा होमबा नोंथां। बिदिनोहाय जेरै ओंखाम संनो थाखाय जोंना गेस ओंखारबाय बा गेसाव जोंङो दसे समनि थाखायनो जोंङो दसे समावनो ओंखामा मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जेरै कुकार ओंखारबाय जानो थाखाय जोंनो थोरसि ओंखारबाय बा बायदिसिना मुवा बेसे जादों ओंखारबाय जेरै उन्दुनायाव बाहायनो थाखाय बैसां बा जनो थाखाय जोंनो सियार आलना बेबायदिनो गोबां ओंखारबाय आरोना नों थां बेबायदिनो जोंना गोबां जिनिसफोरानो ओंखारजोबबाय आरोना नोंथां।
नंगौ।
औव नोंथाङाबो बिदिब्ला आंनो फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथां।
औव हागोनथा ओ बिदिनो जोंना गोदोहाय ओ गोदोहाय औवानिनो आइजें आयला बाहायो होननाय बायदि जोंना हाल एवनो थाखायबो जोंना बिदिनो ओ नांगोल जं उवालखौ जोंहा औवा एबा दंफांजोंनो बानायनानै जोङो लानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायावथ' बेफोरखौ खौ जोङो नुनायखौ गोबां खम जालांबाय जेरैहाय जोंहा दानि मुगायाव बिदिनो ट्रेक्टर ओ बेफोरखौ बाहायसै
औव औव
औव बिदिनो जोंना गोदोहाय थेला बायदिसिनाखौबो माल रोगानो बाहायनाय जायोमोन। नाथाय जोंनिया दानिया ओ गारिजोंसो रोगासै जेरै जोंना खाथि जा बिदिनो ओ बेटारिनि गारि ओंखारबाय बेफोरजोंनो रोगानायखौ जोङो नुनो मोनसै बेफोरनि गेजेराव जोंहा खम समबो लायो बेनिखायनो जोंहा बेफोरखौनो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिदिनो जों ओ गोदोनि ओ स्राय दानि मुगायाव जोबोर ओ बिगियानजों लोब्बा गोनां ओ बिदिनो जोंना बिगियान ओ जौगानायजों लोगोसे जोंनि सुबुं माहारियाबो जौगाबोबायो एबा गामि ओनसोलनि सुबुं माहारियाबो जौगाबोनायखौ जोङो नुना मोनसै नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औव औव नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां।
औव नोंथांजों बिदिनो ओ आइजें आइलानि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां मोन थि बाथ्राखौ मोनथिना मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम आङो गोजोननायखौ जासिहरबाय
औव औव।
औव।